अ नोंथाङा दखान मोनसे खुलिबायना गोदान आं सासे लोगोनिफ्राय खोनादों ए
नंगौ ओमफाय नोंथांनावथ' अलरेडि सिगांनिफ्रायनो मोनसे हलसेल आरो इलेक्ट्रिकेल दखान दंखायोमोन ना
औ नोंथां
आरो हार्डवेरबो लाफायोना नोंथां
आं दायो बुङो नोंथां गोदोनो माने आवगाय बेबायदिनो हलसेल आरो बिदिनो मोब्लिबनि माखासे ओं इलेक्ट्रनिक्सनि दायो आं बावैसो सिगांनिफ्राय आं एसे बेबायदिनो हार्डवेरनिबो ओं मोननैसो बुस्थु आं सोफा देरबाय नोंथां नोंथांखौ आं माबायदि दखान खुलिदों ओमफाय अननानै एसे एसे फोरमाय
ओ आङो मोनसे ओ कास्ट'मार सारभिस मोनसे सि एस पि होन्नाय मोनसे खुलिदों पान्जाब नेसनेल बेंकनि जेरावहाय जेनेबा ओ कास्ट'मारफोरनि बेंक एकाउन्ट अपेनिं बा ट्रेनजेकसन फैसा बख'नाय फैसा सोनाय केवाइ सि बानायनाय बेफोरबायदि खामानिखौ मावो आरो एनिफ्राय ओमफ्राय आरो मोनसे कास्ट'मार सार्भिस सेन्टार एस सि एस सि ओ बेवहाय गभमेन्टनि माखासे खामानि मावनाय जायो आरो नोंथां बे बिसोर मोननै सार्भिस सेन्टारखौ आं खुलिना लादोंमोन आरो जोंनि बे माइदांस्रि जायगायाव
नोंथांनिया ओमफाय बिदिनो प्रफिटा माबायदि जायो आरो दायो दखाना माबोरै सलिगासिनो
अ नोंथां बेनि प्रफिट सिस्टेमा माने ओ जुदि सासे सुबुङा हमनानै ला से रोजा फैसा बख'योबा बे फैसा बख'नायनिफ्राय आङो ओ बे सि सि आवहाय कमिसन एसे मोनो आरो बेजों लोगोसे बाहेरायावहाय आङो जुदि हमनानै ला से रोजा बख'योबा आं बिनिफ्राय जि रां एक्सट्रा लाखिनाय जायो आरो ओमफाय बिदिनो ओ बेंकनियाहाय इदिनो सि एस पि आवहाय ओम जेसेबांखि ट्रेनजेकसन खालामगोन जेरै बख'नाय सोनाय बेनिफ्राय के वाइसि बानायनाय जा जिखुनु बेंकनि खामानियावनो एसे एनै एसे एनै कमिसन हाबनानै मान्थलि सिस्टेमावहाय फैसा एसे एनै फैयो आरो ना कमिसन बिदि ओमफाय सि एस सि आवबो बेबायदि बिदिनो नोंना जुदि दायो ओ जेरैहाय अरुनदय आरो पि एम किसाननि खामानि सोलिगासिनो दंमोनना दाख्लै
औ
बेवहाय मोनफ्रोम सासे बेनिफिसियारिनो जुदि साक्सेसफुलिु खामानिया के वाइ सि फोर खालामना होयोबा बेफोरनिफ्राय एसे एनै कमिसन मोनो आरो दा बेफोर गासिबो मोनसे ववालेटाव जमा जानानै बेखौहाय आङो मासावहाय एसे एनै मोननाय जायो आरो नोंथां
नोंथाङाथ' बुंलांबाय बेबायदिनो दायो केवाइसि नि अ माबानि मा होनो सि एस पि एबा मा होनो फैसा बरननाय सोनायखौ मा होनो बनायगासिनो दं बेजों लोगोसे नोंथाङा आरो उन सम समावहाय माखौहाय नोंथांनि दखानावहाय ओं लाफा देरबावगोन
अ नोंथाङा आङो जोंनिया जोंनि सेन्टाराव माने स्कुल ग खाथियाव स्कुल खाथियाव जायो नालाय आंनि दखानाहाय उ बेनि थाखाय माने आं बै स्कुलनि इसेन्सियेल्सफोर जेरै बहि फावथेनफोर बेफोरखौ लाफायो आरो एसे एनै आंनोबो खामानियाव बाहायजाथावथाव हिसाबै बेनोसै नोंथां ओमफाय नोंथाङा आं ओरैबायदि नोंनावसो मोनसे खोथा सोंनो सानदोंमोन दा जेनेबा हार्डवेर आरो इलेकट्रिकेल्सफ्राव जेनेबा हार्डवेरावहाय मा मा बेसादआ हार्डवेर्सआव गोलैयो आं बेखौसो सोंनो नागिरदोंमोन
ह हार्डवेर होननानै बुङोब्ला बेवहाय गोबां बेसादा गोग्लैयो जे जेरैहाय जोङो बांसिनानो सानो जे खालि न' लुनायनियाल' हार्डवेर नामा होननानै न' नाथाय बेबायादि नङा हार्डवेराव माखासे गोबां बेलेग बुस्थुफोराबो गोलैफायो जोङो हार्डवेर होननानै बुङोब्ला गिबियावनो बुंनांगोन जोङो न' न' लुनायनि माखासे ओं बुस्थुफोर जेरैहाय सिमेन्ट रड थिं बा बिदिनो न'लुनायाव नांगौनि जेरैहाय दर्जा खोरखि बा बानायग्रा गासैबो बेयाव गोलैफाजोबो आरो आरो जों हा हार्वद होनानानै बुङोब्ला जों माखासे जि बुस्थुआ जोंनि ओं न'आवहाय सानफ्रामबोनि नांगौनि बुस्थु जेरैहाय जोङो ओं पाम्प बा बेबायदिनो मथर बा बे उम बेबादिनो दैनि पाइप जोंनि हादवेराव गोग्लैजोबो आरो आङो हार्डवेरजों नियावहाय आङो बेबायदिनो इथा फोरबो लानाय जायो आरो आं दहायनो नोंथांखौ फोरमायदोंमोन आं आसे फानबावो बेनो जाबाय इलेक्ट्रनिक्स इलेक्ट्रनिक्साव आं गासै रोखोमनि जे मोब्लिबनि जे बुस्थुफोर जेरैहाय वायारफोर बा सुइसबर्ड बा बेबायदिनो न'फोरावहाय ओ बाहायनाय माखासे बुस्थुफोर जेरैहाय बिदिनो फांखा अलदिं मेसिन फ्रिज आं गासैफोरखौबो लाफानाय जायो नोंथां।
अ नंगौ नोंथां होमबा नोंथां नोंनावहाय आरो मोननैसो फंनैसो ओ नोंथा बुंगोरलाय दे
ओं आरो आं बेबो बेबायदिनो दायो ओं नेक्स्टआवहाय आङो ओं माखासे बेबायदिनो जोंनि जायगायावहाय मोनै आरो बियो गोबां गोब्राब माने जोंनाव मोननो थाङा बेबायदिनो माखासे बिदिनो खुन्थिया बानायनाय बा दै फिल्टार खालामग्रा बानायनाय बा बेबायदिनो खो बेबायदिनो खोरखि बानायनाय आरो दर्जा बानायनाय आं बेफोरखौहाय आङो सानैसो खामानि मावग्राफोर लानानैहाय आङो बेखौहाय आंनियाव ला दायो गोदानै लाफा देरनो होननानै सानदों आरो नोंथां।
अ जोबोद मोजां नोंथां। होमबा आंबो नोंथांनो ओ एसे इनफरमेसन होनो सानदोंमोन आरो जेनेबा दायो सि एस पि सि एस सि खुलिनाय समाव आरोना मा मा आइटेमसफोरनि सेटाप खालामनायाव मा मा गोनांथि जाग्रोयो सिगाङावहाय आं बेखौ एसे फो फोरमायग्रोनो सानदोंमोन आरो ओ जोंनो दायो गिबियावनो जोंङो सि एस सि आइ डि लानो थाखाय जोङो गिबियावनो बेनि थाखाय टि ए सि होननाय बेयावहाय रेजिस्टार खालामना लानांगोन बेनिफ्राय बेयाव हाय फर्टि आवार्सनि मोनसे भिडिअ आरो पि डि एफ दङ। बेखौहाय मोजाङै स्टाडि खालामनानै बिनि एगजाम होग्रोनांगोन आरोना फर्टिन हानद्रेद जिब्रैजौ रांनि औ जिब्रैजौ रांनि मोनसे ओ रेजिसट्रेसन खालामनायाव फिस लायो। बे जिब्रैजौ रांजों माने बे टि एस सि एगजामखौ होनो हायो आरो ओमफाय जुदि बे पास जाखांनायनि उनावहाय नोङो सि एस सि पर्टेलाव थांनानै जेनेबा एप्लाइ खालामनानै ओ ओ पुलिस भेरिफिकेसन ओ नोंनि बेंक पासबुक आरो जेसेबांखि नोंनि आइडेन्टिफिकेसन दङ बेफोरखौ लानानै एप्लाइ खालामनो हायो आरो बे खोब लागोन होनबा वान उइकनिफ्राय अवान मान्थ सिमनि गेजेरावहाय एक्टिभेट जायो आरो बे आइडिया ओइनिफ्राय बिनि उनावहाय नोंनो नांगोन बा बेसिकआनो नोंनि कम्पिउटार नङाबा लेपटप जाययावहाय विनडस टेन सापर्ट जायो आर ना ओमफाय ओ सेकेणडा जाहैबाय नोंना प्रिन्टार बिनि उनावहाय नोंनो फिंगार स्केन खालामग्रा ओमफाय ओ आइरिस स्केन खालामग्रा जेरैहाय मेगन स्केन खालामो इनिफ्राय ओ लेमिनेसन खालामग्रा ओमफाय बेफोरनोसै आरो नोंथां। बेसिक निडसआ बेनो जायो आरो सि एस सि सेन्टार खुलिनो नङाबा सि एस पि सेन्टार खुलिनो थाखाय। ओमफाय सि एस पि जाय मानसिना सि एस सि आइडि थायो माने बिसोरो सि एस पि आइदिखौहाय बियावनो बेंक बि सि होननाय मोनसे एगजाम दङ आरो एक्सट्रा बेखौ होयोबानो थाब मोननो हायो आरो मा बेंकनिखौ लानो बे ओ मोनसे मिडियाम सुस खालामनानै उम
होमबा उम ओं आं नोंथांनि दखानखौहाय हा बै आरो नोंथां मावगासिनो आं बेखौहाय नोंथाङा जिफोरखौ फोरमायलांबाय आं बेखौ नायहैगोन नोंथां अब्ला बे आयदायावहाय नोंथां जाथ'सिगोन खोमा
औ जासिगोन दे नोंथां दे उनावहाय रायलायफिनसै ना